खोनादों नोंथां? खुलुमबाय। ओ नों नोंथाङा ओ दिनैयो मानि बागै सावरायगोन बेखौ गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां अ गिबियावनो ओं नोंथांनो गोजोन बेलासे समनि गाहाम हामलायग्रोनाय जासिहरनाय थाबाय अ नोंथां बेलासे समनि ओंखाम जागोन ना जायाखै नोंथाङालाय?
ओ आंथ' बेलासि समनि ओंखाम जाथ'नाय जायाखै।
औ। आंबो नोंथां नै ओंखामखौ जाथ'नाय औ।
अ दे नोंथाङा गुवारै फोरमायना हो नोङो मा खामदों बा नों मा मावनानै दं?
औ नोंथां आं दाबो माने बेलासि समनि आंबो ओंखामखौ जायाखै। दान्दिसे समनि उनाव आंबो न'नि दसे न'आव थांनानै ओंखाम जागोन आं दा फोथारावसो दङ फोथारनि माखासे आबादफोरखौ आङो नाहरगासिनो बा जिरायना नायगासिनो आं फोथारनि मोनसे जग्रा बा मोनसे निजोम जायगायाव आं जिरायनानै दंफैयो। बिनिफ्राय जों दिनै मोनसे गोनां आयदा बे गोनां आयदायानो जाहैबाय जोंनिया बर' पुननि मोनसे फोरबो थायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा फिथाइ सामथाइ जानाय समाव बैहाय माबा मोनसे माबा फालिनाय जायो आमथिसुवा फोरबो जों आमथिसुवा फोरबो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइखौ जोङो मानो बिफांनिफ्राय जोङो हाननानै लाङ जोंङो जेरै खान्थाल नासपथि जेरै आनारस बिनिफ्राय थाइजौ खान्थाल बिदिनो बायदि बायदिखौ जोङो बै फोरबोआव जोङो होनाय जायो बा जोङो नुनो मोननाय जायो बा जोङो खांनानैबाबो जोङो न' न'निफ्रायबो जोङो लांनाय जायो आरो आरो बिदिनो साना बुट बै फोरबोआव जोङो होनायखौ नुनो मोनबोयो आरो ओरैबायदि मोजां बै सानखालि बा जोङो आमथिसुवा फैयोबा जोङो माखासे मोनजाफेरै फिथाइफोरखौबो जों मोनजानाय जायो। बा मो-जानानै खोब जों गोथाव मोनो बा जोङो जाबाथाय जाबाय थानो गोसो जायो मानो होनोब्ला बै समाव जोङो माखासे गोबां लोगोफोरजों ज' ज' बा गामिनि सुबुंफोरजों जों ज' ज'यै बा जोङो माखासे फिथाइ सामथायाइ बिदिनो उह नाथ रें अ नारेंखौथ' जों जानाय जाया बै समाव जोंङो मा होनो नासपुत थि खान्थाल बिदिनो औ औ औ नोंगौ नंगौ नों। थां बायदि बायदि। फिथाइ होयो नोंथाङा बिनि बागै आंनो बो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मा मा फिथाइ सामथाइखौबो जोङो मोनजानाय जायोबा जोङो मानि थाखाय जोङो। बेखौ जोङो फरेस। सामथाइखौ जानाय जायो नोंनिब्ला।
औ नोंथां आं फोरमायनो हागोन उह गोदो गोदायनिफ्रायनो जों गोदो गोदाय आगोल समनिफ्रायनो आमथिसुवाखौ बर'आव मोनसे दोहोरोम महरै फालिनाय जायो बे दोहोरोमखौ बर'नि मोनसे दोहोरोम होननानै बुंनाय जाय यो आमथिसुवा होनोब्ला जों बर'फोरा मानि थाखाय फालियो होनोबा ना अ आमथिसुवा फोरबोखौ जाहाथे उह बोसोरसेयाव खनसे फालिनाय जायो बे फोरबोआ जाहैबाय जाहाथे थाइजौ खान्थ थाल जानानै बा माबा मोनसे जानानै जेबो खहा जानो मोननाय नङा जेबो माने एफोरबायदि जानो हानाय नङा बेमार आजारफोर जानो माने मोननाय नङा होननानै जों बर'फोरा मोनसे नेमखान्थि दं आरो बे नेमखान्थिखौ माने आग्ला समनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम फालिगासिनो दङ आमथिसुवा होनोब्ला जों आमथिसुवायाव फोरबोआवहायो जों बर'नि मोनसे दोहोरोम दं आर'ज मेथाइ गामनानै जोङो आमथिसुवाखौ फालिनानै फिथाइ सामथाइ खान्थाल बायदि बायदि मुवा जोङो माने बे फोरबोआवहाय फुजा खालामनाय जायो उम फुजा खालामनानै जोंनि आबै आबौ आगै फंबाइ बिब' बिनानावमोन सबै माने गामियै बा सब गामि गामियावनो माने बे फोरबोखौ फालियो। गामि। माने बियो मोनसे बर'नि दोहोरोम होननानै जों मोनथियो आरो बे फोर-फोरबो बुङोब्ला जोङो माने जाहाथे जों थाइजौ जानानै बा बेमार जायो बायदि बायदि बेमारो जायो। बे बेमारखौ माने जों होबथानो थाखाय माने फोथायनाय दङ माने जे जे आमथिसुवा होयोब्ला बिफोरबायदि बेमारा जोंनिफ्राय खहा जानो मोननाय नङा बिफोरबायदि माने जों इसोरखौ फोथायनानै फोरबो होनाय जायो आरो नोंथां। आं बेखिनियावनो नोंथांनो बेखेवनानै होबाय अ नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर फैबाय दङ अ बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंगौ नोंथां मा होनो दैज्लां बोथोरनि बागै आङो नोंथांनो आं फोरमायना होनि नोंथां मा होनो दैज्लां बोथोरा गोबां। समावनो जायगा लायै जायगा दा। महरा सोलायो बा दैजों। आबुङै लोमसाव जानानै गोबां खहाजों बा जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। जेरै जोङो मोनसे जायगा जों बिदिन्थि हिसाबै मालाबा सम मान गुवाहाटि नोगोरमा बा गुवाहाटि मोनसे जायगा ओनसोलाव जोङो नुनानै बा जों गोजान जायगानिफ्राय जों नुुरोबा जों खोनाबोदों मा होनो दैजां बोथोर जायोब्ला। बा अखा गोबां हानायनि जाहोन बा अखा हाबाय थायोब्ला दैजां मा होन मोनसे जाय। माबा मोनसे ओनसोलाव माने। औ दै बानानो आबुं सोमजियो आरो। आरो ओरैबायदि दा दैज्लां बोथोर। बोथोराव मा होनो दैजलां बोथोराव माने अखा हाबाय थायोब्लाबो आबादारिफोराबाद। आबाद मावनायावबो गोबां सुबिदा जायो गोबां मालाबा समाव जेंनाजोंबो मोगा मोगि गोनां जायो मोगा मोगि जानो गोनांबो जायो आरो अखा हाबाय थायोब्लाबो अखा हाबाय थानानै माखासे बिलो माखासे दैमा दैसाफ्रा आबुङै बुंफावजोबनानै बा बुंफावजोबोब्लाथाय। जोंनि बाबाद। थाग्रा जायगा बै थाग्रा जायगायाव। दैया मोनफैनो गोनां जायो आरो दा दैजां बोथोर बोथोर होनोब्ला जोङो माखासे समाव गोबां जायगा जाया बा जोंनि सोहोरफोरावबो आथिखालाव दैया मा होनो जानो हमबाय बा गोबां बिलो जानो हमनायखौ जों नुनो मोनो बा लामा सामायाव जोङो आथिखालाव जोङो दैजों मा होनो बुंफब जानैनानै जोङो माखासे गारिफोर बा साइकेल सालायनो बा गारि मटर सालायनो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि गोनां जायो जेरै जों मालाबा समाव मोनसे जायगायावनो थांबाय बै मोनसे जायगायाव मा होनो दैया अबावबा नालाया फिसा खालामना दोनो बा जोङो दैनो थां दै थांनो थाखाय माखासे सुबिदाफोरखौ मोजाङै खालामना हो होयैनि जाहोनाव आबुङै मा होनो मा होनो मोजां बा राजा लामायाव मा होनो दैया आबुङै लोमसावजोबना थानायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा मालाबा समाव स्कुल फरायसालियाव थांनो गोनां जायोब्लाबो मालाबा समाव फरायसालिनि खाथियावनो आबुङै दैजों बुंफबजोबनानै माखासे फरायसाफोरा गारलांनाय जुथा लंपेन्ट माखासे सिनानै न'आव फैफिननो गोनांबो जायो आरो आथिखालाव बिदिनो दैज्लां बोथाव बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो माखासे दैज्लां बोथोराव मा होनो अखा हाबाय थायोब्ला बेफोरबायदि जेंनाफोरा सोमजियो मालाबा समाव जेंना ओरैबायदि सोमजियो माने मा होनो बारहुंखा फैयोब्ला मा होनो अखा फैफ्लायोब्ला माखासे न' सिंफोरावबो मालाबा समाव सोरनियावबा सियो मालाबा समाव मा होनो न' बां मा होनो बारहुंखाजों अखाजों फैफायोबाथाय बिदिनो माखासे दैज्लां बोथोर बा अखा बोथोराव बिदि जायो आरो नोंथां आरो आङो बुंबावगोन मा होनो दैज्लां बोथोर समाव जोङो मा माखासे गोबां मुलाम्फाबो जायो जेरै जोङो आबादनि बेलायावबो जों माला मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो। नोंथाङाबो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाथ' आंनिफ्रायबो बांसिनै मोजांसिन फोरमायसिनो हागोन होननानै आङो साननानै दं नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायदो नोंथां
दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दाब दाब जायगायाव बहुद दैबाना जायो आरो आथिखालाव दैज्लां बोथोर बुङोब्ला माने गामिबो गामियाव नङा जास्ट माने टाउन सहरावबो बहुद दैबाना सोमजिनो ओंखारबाय जेरै बुंनो थाङोबा गुवाहाटि नोगोराव आथिखालाव एसे अखा हानायनि जाहोनावनो दैबाना सोमजियो आरो बे दैबानायाव गोबां मानसिफोरनि बा जिब जुनारनि थाखाय बहुद खहा जायो। दैबाना होनोब्ला जों मानसि माहारिनि थाखायल खहा जाया बायदि बायदि जिब जुनारफोरनि थाखायबो बिराद खहा जानो सोमजियो आरो हान्थिनाय लामायावबो बहुद ओ खहा सोमजियो ओइ कलेज स्कुल बा सहर नोङो बेरायनो थाङोबा स्कुल थाङोब्ला नों दै लोमनायनि जाहोनाव नोंनि गस्ला जि जोमसिजोबबा नों बहुद थांनो माने खहा जानाय सोमजिनो मोनो। आथिखालाव दैज्लां बोथोर होनोब्ला गोबां आबादनि थाखाय मानसिफोरा मुखुब जानानै थायो ओ आबाद आबाद गायनो थाखाय बहुद माने मुखुब जानानै बा आबादखौ आथिखालाव गोबां माने मुवा ओंखारदों जेरै आबाद मावनो थाखाय माने ट्रेक्टर बा गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगावहायो मोसौदो हालएवोमोन दानि जुग खौ जाहैबाय दोन रोङारि मुगायाव ट्रेक्टरजों हाल एवहग्रा जाबाय बिनि थाखाय गोबां सम नांलायला ओ थबैनो माने आबादखौ दिखोनो हायो बेनोसै नोंथां। अ नोंथाङा दैज्लां बोथ बोथोराव मा मा आबाद मावो बिनि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो नोंथांनो फोरमायनो हागोन जोङो जोंनि बर'नि आबाद मा माखासे जोङो आबादारिफोरा बा गामि ओनसोल बा सुबुंफोरा मा होनो माइ आबादखौ दा बांसिनै मावो दैज्लां बोथोराव जोङो दैज्लां बोथोराव जों जुदि आबादखौ मोजाङै मावनानै नानै लायाबा जोङो फैबाय थानाय बा बोसोरसे बोसोरनैनि थाखाय जोङो आबादखौ मोनाब्लाथाय जोङो ओंखाम जानाय बा माखासे आदारनि थाखाय जों गोबां जेंनाजों जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेनिखायनो जों माखासे सुबुं माहारि बा आबादारिफ्रा जों दा दैज्लां बोथोराव मान माइ आबादखौ गोबां मैखोमै बा नारा नाथा जोङो खस्थ खस्थजोंब्लाबो जों आबादखौ मावनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो आबादखौ मावनानै लायोब्लासो जोंनि आदार बा जोंनि जामुं बेखौ जोङो मोनजानाय जायो जुदि जोंहा बोसोरसे जोङो जुदि दा दैज्लां बोथोरावनो ज जुदि जोङो मोजाङै आबादखौ मावनानै लायाब्लाथाय जोङो माने आबाद मा होनो ओंखाम मोनजानायनि बेलायाव जोङो मालाबा समाव जेंना मोगा मोगि जानांगौ जायो मालाबा समाव जोङो आबाद गायोब्लाबो माखासे दैजों माने बुथार लांजोबो बुथारलांजोबब्लाबो जोङो खोब खस्थ'यै जों आबादखौ मावनानै जायो आरो नोंथां। बिदिनो जों माखासे नोंथ बिथांजों माखासे गोनां बाथ्रा दिनै सावरायबाय बिदिनो फैबाय थानाय समावबो नोंथांजों बेफोरबायदिनो गोनां बाथ्राखौ लानानै सावरायबावनो मोनगोन होननानै आंनिफ्राय आङो सानबाय। आरो दिनैनि बे सावरायनांगौ हाबाफारिखौ बेयोनो दोनथ'बाय होननानै आं फोरमायबाय नों थांनो गोजोनथों।
गोजोन-गोजोननाय थाबाय नोंथां दे होमबा।
औ दे